अ हेलौ नोंथां खोनादों ना? अ अ अ आंबो खोनादों दे उम आसो नोंथाङा दायम खालामगासिनो दं? अ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
दानि आङो नोंथांनो हरनायनि सिगाङाव दसे मबाइल नायदोंमोन ओमफाय दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
आतसा आतसा आतसा आ
ओमफाय नोंथाङालाय?
अ आंबो बिदिनो दानि बावैसो ओंखार जाखांदोंमोन बेनि उनाव आरो ओइ बो अबिफा लामाखै बेरायना फैबाय बिनि उन आव आरो माबा मोनसे फिसा खामानि मावदों। बिनिफ्राय आरो नै न'आव हाबनानै जिरायफैबाय। ने गरम ना बोथोराबो इनिफ्राय आरो ओरै बार जागासिनो। बिदिनो आरो नोंथां उम
होमबा ख'बरा मोजां आरोना नोंथांना?
उम गेजेरावनो दाथ' जेबो खानिबो अ दङ खामानिबो बिफोरबायदि गैया मोनाखै नालाय इदिनो बेकार दा ओरै मबाइलफोर नायलाबायनानै दङ आरो नोंथां उम
होमबा नोंथाङाबो दा बेखारैनो दङ?
औ दंथ'यो दा उम औ खोनादों हा आ बेखारैनो दंथ'यो उम
दाथ' जोंनि भारत एबा आसाम हादरसायाव नायोबा गोबां लाइमोनफोरानो बेकार जानानै दङ आरो आरोना नों नायनायाव।
अ।
हेलौ नोंथां।
अ अ।
बा जोंनि आसामावथ' गोबां बेखार लाइमोन दङ'। माने सोरबा फरायनानै खम फरायनाय फरायनानै सोरबा सुबुङा माने डिग्रि कमप्लिट जाबाय सोरबा माबा मोनसे कमप्लिट जानानै फरायनानै जेबो माने साख्रि मोनाखै माबा मोनसे खामानि मोनाखै
औ औ आंबोथ' आंबोथ'
बेखार जेंनाबो दङ'।
ओम आंबोथ' बेफोरबायदिनो दा जानानै दा आं बो माबायानो जाबाय थाम बोसोरानो जाबाय डिग्रि जोबनानै ओरैनो थाबाय थानाया ओमफ्राय दा आरो एसे माबाफोर नागिरगासिनो नो दं आरो आसामनि बा रायजोनि बा बि टि सि नि साख्रिफोरखौ बिदिनो नायगासिनो ओरै बेलेग बेलेग माबायावबो थांबाय थायो लिरनो थांबाय थायो। बिदिनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो मालाबाफोर सम मोनबा फिसा फिसौ खामानि मावो। अब्बा बेलेगफोराव सोरबा लिङोबा थाङो आरो बिदिनो। सोलिना दङ' नोंथां।
नोंथाङा बेखार जेंना जानायनि जाहोनफोरखौ बुंनो हागोन नामा मानि थाखाय बांसिन सुबुंआनो बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दङ'?
उ बेखार जेंनायथ' अ अ। बेकार जेंनायाथ' गोबां रोखोमनि जायो। नोंथां गोबां रोखोमनि बेखार दं जोंनि भारतावनो बा होन आसामावनो बा जोंनि बि टि सि ओनसोलावनो होन बेखार दङ' बेखारखौबो गोबां रोखोमाव राननो हायो जेरै सोलाफोर फरायनानै साख्रि नागिरगासिनो दं फरायनायाव बेस्थ'। बेबायदिनो बेखार बा खामानि सोरबा बा खामानि मोनाखै। अब्बाफोर माबाफ्राव फेक्ट'रिफ्राव हमनो नागिरबाबो बे फेक्ट'रियाव खामानि मोनाखै मानोना फेक्ट'रियाव मानसिया बुंखाबाय बेनि थाखायबो बे कार बा अबेबा मोनसे जायगायाव फेक्ट'रिफोराव बा जायगाफोराव खामानि माने दंबाबो बारा मानसि सुबुं अनजिमा फखौ नाङा सासे बा सानैल' नांगौ बेयावबो बो‌ बेफो फोरबायदिनो मोनाबा खामानि मोनाबा बेयाव बेखार जायो दिनो आरो। सोरबा आरो बिदिनो आबाद मावनाय मोनसे समाव ल' आबाद मावनानै थायो ओमफ्राय बेफोरबायदि बे खारबो दं ओमफ्राय आरो अबेबा म मोनसे जायगायाव आरो माबा मोनसे फरायनायखौल' नांगौ। बा नों बेलेग फराय दा बेबो बेखार जाहैबाय नोङो बेयाव बेखार जाथा ओमफ्राय अबबा-अबबा जायगायाव आरो गोबां गोबां मानसि दं ओमफ्राय नांगौबा खम। मानसि सुबुंफोर नांगौआ खम बेयावबो ओरैनो बेखार जाना थायो। बिदिनो नागिरनायावनो बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेखार दंसो गारो आरो भारताव। जोंनि ओनसो आवनो नुनो थाङो। दा बेखारखौ‌ जोङो सुफुंनांगौब्ला दा। साननैसो फरायनानै बाबो बा माबा मोनथाराबा नाजासे नाजानानै नाजाथाबनायावबो सुबुंफ्रा ओरैनो थानो नाङा आं सानो। माबा मोनसे राहा लामा आखाइनि बा आथिंनि बायदि खामानिफोर रोंगौ खोमा स्किल डेभेलपखौ सोलोंना लानांगौ आरो नोंथां जों।
औ औ उम उम नोंगौ उम।
बि टि सि होन ओनसोलाव बायदि स्किल डेभेलपमेन्टनि माबाफोर फैयोबा स्किमफोर फैयोबा बेफोर सिखिमफोरखौ जोङो बा कम्पिउटारनि कम्पिउटार थुनाय माबा गारिफोर फाहामनाय बा कारेन्ट फाह फहामनाय बैफोरबायदि स्किल मैखुन माबानाय बानाय नायनाय ओमफ्राय आरो बा बै अमा फाराम फोर बानायनाय उम अम मा फाराम बानायनायनि गायनाय बैफोरबायदिफोरखौ जोङो आबादफोरखौ मावनांगौ आरो बैफोर आबाद मावनांगौ। ना फिसिनांगौ। बायदिसिना आबाद औ। माव आबादफो रखौ मावोबा जायो। आरो सोरबा सोरबा फरायनानैबो बेखार दं बैफोर फरायनानै बेखार था नाय सुबुंफोर बा प्राइभेट स्कुलफोराव बा टिउसनफोर लानाया मोजां जायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो माखासे गावनि जिउफोर खौ गावनो सालायलांनो हायो। नोंथाङाबो एसे माबाफोर बुनो नामा? बेनि बागै एसे फोरमायलाय।
औ नोंथां खोनादों ना?
आ ओं
खोनादोंबा?
अ खोनादों।
ओमफाय दा जोंनि भारतआव माने बेखार जेंनाया बांदों बे बांनायनि गुबै जाहोना जाबाय जोंथ' ओरैनो नायोबा सोलोंथाइनि बेलायाव बोस नायनो हायो आरो ना नोंथां।
न नंगौ नंगौ।
सोलोंथाइनि माने नेमखान्थिफोर फरायनायाव माने जोंना बांसिन जोंनि सोलोंथाइया माने जोंनि फरायनायखौल' बांसिन नोजोर होयो आरोना माने फरायनानै गोसोआव लानाय सिस्टेमखौ आरो ना ओमफाय जोङो मानो सोलोंथाइ लाबथाय जोङो आखाइजों मावनायखौ मोननो नागिरा आरो प्रेकटिकेल प्रेक्टिकेलजों जोङो माने फरायनाय एबा सोलोंथाइखौ मोननो नागिर आरो ना दा सोलोंथाइयाव सोलोंथाइ लानायाव जोङो प्रेकटिकेल आखाइजों मावफानानैसो जों सोलोंथाइ लायानो हायोबा जोङो बांसिन रोंनो हायो आरो दा जोङो प्रेक्टिकेल अ नलेजनि गेजेरजों जोङो माने गावखौनो दानो हायो आरो ना सोलों सोलों थायनि गेजेरजों उम दा जों जोंनि भारताव नायोबा माने सोलोंथाइ गोनां ओ सोलोंथाइ माने सोलोंथाइ फसंथानफोराव स्किल डेब्लबपमेन्टनि माने कर्स सोलोंथाइ गैया आरो ना बांसिनानो
अ गैया औ नंगौ उम
फसंथानफोराव स्किल डेब्लबपमेन्टनि कर्सफोर थाफायोबा आरो सोलोंथाइ लानायाव जोंनो साइन्स बिगियानफोराव प्रेक्टिकेल नलेज होनानै जोंनो बांसिन नलेजखौ सोयोबा जोङो बांसिन स्किल डेब्लबपमेन्टखौ गावनो खालामना लानो हागोन आरो ना नोंथां। दा जोंनावथ' भारतआव जोंना आइटि आइ कर्स दङ आइटि आइ कर्स गुबुन गुबुन कर्स बेनि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो दा बिदि आइ टि आइ कर्स होननाय सोलोंथाइ फसंथानफोरा जोंनि जायगाफोराव गोबां खम आरो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि सुबुंफोराबा बे आइ टि आइ कर्सफोरखौ लानायखौ गोबां बिबांनि खम नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ। उम दानियाथ' बै साख्रि बाख्रिफोराव बेफोरबायदि आइ थि गोनां बा स्किल डेब्लबलपमेन्टनि सार्टिफिकेट गोनां बैफोरबायदिनि सार्टिफिकेट गोनांफोरनि सुबुंफोरनिसो भेकेन्सि बांसिन ओंखारनायखौ दानिया जों नुनो मोनो आरो बा सादारन नोङो डिग्रि पास जानाय फोरनि जोबोद खम ओंखारो नो रेलवे फोरनियावनो नाय बा अब्बा मोनसे इन्स्टिटिउटआवनो नाय नों कर्मसारि नांगौ बा पुलिसनियावनो नाय ड्राइभिंनि नांगौ‌। मोरै ओंखाम खंग्रानि बा हटेल मेनेजमेन्टनिनो बेफोरबायदि स्किल डेभेलपमेन्ट थानायफोरनि बांसिन माबाखो नुनो मोनो मोनो आरो मैफोर बेफोरनि माबायाव जोंहा बादायलायनायाबो खम जाय जोबोद सुबिदा जायो आरो नोंथां उम
उम उम माने जोंनि जायगाफोराव सोलोंथाइ लानाय एबा स्किल डेभलपमेन्ट लानाय सुबुंफोरा गोबां खम आरोना नोंथां
उम
स्किल डेभलपमेन्टनि कर्सजों
उम उम अब्ला नोंथां एसे आंहाबो नै माबा मोन से नायनांगौ दङ समाबो जाबाय हो ब्ला ओ बेखिनियावनो जोङो रायलायनायखौ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
दे होनोमबा नोंथां गोजोन्थों
दे
उम दे नोंथां